औ खोनादोंना नोंथां? औ औ ओ बिदिब्ला आङो दायो नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सालायनो होननानै कल खालामनाय जा दोंमोन आरो।
औ सावरायजागोन।
दा जोङो बिदिब्ला बे आयदाखौ लानानै सावरायनि आरो दसे सम।
दे जागोन दे।
औ ओ माने बर' समाजाव दंफांनि बाहायनाय बा जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्राय दंफांखौ मा मा खामानियाव बाहायबोदों बा माबोरै बाहायदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनि आरो जोङो।
औ औ जागोन।
दा बिनि सोमोन्दै आं एसे बुंनि आरो।
दे जागोन‌ दे।
औ बर' समाजाव दंफांनि बाहायनायनि सोमोन्दै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बर' सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि मिथिंगानि बिखायाव थानानै रायजो जानाय ओ सुबुं माहारि हिसाबै माने बिदि औवाफोर ओ औवालायनो मा होनो बिदि दंफांफोरनिफ्राय गोबां माखासे मुवाफोर बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरै जोंहा गंसे न' बानायनो थाखायबो जोंहा दंफांनि गोनांथि जायो जेरै दंफांनि खुन्था बायदिसिना बिदि बानायनाय जायो‌ आरो ओमफ्राय ओ बाथाम‌ बाय दिसिना बानायनायावबो थखथा बाथाम बानायनाय इफोराव जोंहा दंफांनि बाहायनाय बेखौ जोङो मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि न' फोराव जेरै दङ गोदोनियाथ' जोंहा बिदि प्लास्टिकनि सियार बायदिसिना बिदि गैयामोन ना बे थ' जोंना गो दो दंफांनि सि बेरेंसि ना मा ओरै गोलाव थायोना बेरें सि बेफोरखौसो बानायोन ओमफ्राय सियार टेबोल आरो खामफ्लाय बेफोरखो जोंहा दंफांनिफ्रायनो बानायनो। लानाय जायो आरो। दा ओ बिनि अनगायैबो जोंहा बर'फ्रा बिसनाफोर बानायनाय बा बैसां गोदोनि समाव थ' बिदि पालें बिदि गैयामोन बैसांफोरसो बांसिन बानायनाय जायोमोन। ओमफाय बे बैसांफोर खौबो औवानिफायनो बानायनाय अ मा होनो दंफांनिफायनो बानायनाय जायो। ओमफ्राय आरो जोंहा बिदिनो गोबां दंबावो दंफांनिफ्राय बानायनाय मुवाफोर जेरै ओ। बेखौ मा होनो हाद ओ बे हाथासुनि खुरबादि माबायोना हाथा हाथा नामा होनोलाय औ बेखौबो दंफांनि। जोंनो बानायनाय जायो आरो गोदोनि समाव जोंहा। हाथासुनि खुरबाथाय बेखौथ' नांथारगौ होननानै जोङो मिनथियो। दा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा। हाथा सुनिनि अनगायैबो आरो दंफांनि बाहायनाय गोबां दङ आरो।
हेलौ औ खोनादोंमोन नोंथाङा औ औ। दा बे औ जोंहा दंफांनि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला माखासे गोबां दंबावो जा। जोङो माखासे उवाल गाहेन बानायनायफोरावबो दंफांजोंनो बानायनाय जायो नालाय जोंना। ओमफ्राय आरो। बेनि अनगायैबो माने तात साल बानायनायफ्राव जोंहा दंफां नांगौ दा। बे थाथ सालखौ लानानै। जोंहा मोनसे मेथाय दङ जेरै ओ गुमै परबद जरायाव थाङोब्ला सान ओ जरा माखु जरा लाबोफा इदि होननाया बेयाव माने बेखौ खोनासङोब्ला जों मिथिनो मोनो माने साल दफांनिफ्राय बै ताथ सालफोरखौ बानायोमोनहोननानै जोङो मिनथि नामोनो आरो ना ओ साल दंफां फोरनि फाइ बानायब्ला माने मोजां जायो होननानै मिथियो जिहेतु बे दंफां गोरा नालाय। इनिफाय आरो जोंहा उवाल गाहेनफोरखौबो बै दंफां गोराफोरनिफ्राय बानायोब्ला मोजां आरो नङाबा। दसेनो गावोना ओंखायनो गोरा दंफांफोरनिफ्राय बानायो। बेजों लोगोसे जोंहा आरो मोनसे दङ दंफांनि ओमफ्राय जोंहा बन जानाय हुदा दङ आरोना बन जननाय औ जोंहाथ' गोदोनि समाव दानि बायदि गेस फोरनि बाहायनाय बिदि इलेकट्रिक कारेन्टफोरजों ओंखाम ओंख्रि संनाय बिदिनि जेबो बाहायनाय गैया। ना इनडाकसनफोर ओमफाय गोदोनि समाव जोंनि आब आबै आबौ मोननै समनिफ्रायनो जोंहा बनजों ओंखाम संनानै जानाय हुदा बेफोर दङमोन आरो। आरो दाबो दङ बिफोरो जोंहा दाबो गामि ओन सोलाव मा गेसफोर थाबाबो जोंहा जेरै अनला ओं ख्रि सबाय नारजि बिदि ओंख्रि संबा बनफोरजोंसो संनाय जायो आरो बांसिन। बेफोरो जितु बेफोर ओंख्रिखौ संबा एसे गोबाव लायो नालाय। ओमफाय ओ बुंङो आरो जोंनि आबै आबौमोना जेनेबा गेसजों संनायफोरनिफ्राय। माने बनजों संनाय ओंखाम ओंख्रियासो गोथावसिन जायो बेफोरबायदि होननानै बुंनायखौ आं। मोनो‌ आरो औ दा बेफोरनि अनगायै नोंथाङाबो माबाफोर ओ मा मा मिथियो एसे खोन्थानो हागोन नामा।
नंगौ दं-दंफां जोंनि रायजो जानाय जोंनि समाज खुंनाय
समाज खुंनायाव
जोंनि गेजेराव दंफांनि गोबां गोनांथि जायो नङा ओमबा? नोंथाङा जि बुस्थुखौ दानि बुं-बुंथिलांबाय सिगाङाव
बेफोरो एखेबारे गासिबो नोंजोबगौ सैथो आरो।
दा बेबायदिनो न' बानायनायनिफ्राय लानानै जोङो गोदोनि समाव मा खालामोमोन बे अमा आदार होग्रा
बेखौबो जोङो दंफांजोंनो बानायो नङा होमबा?
बेबायदि आरो जोङो
खामफ्लाय खामफ्लायखौथ' जों दंफांजोंनो बानायोमोन। गाम्बारि खामफ्लायफोरनि जोङो हाबानि समाव गोबां गोनांथि जायोमोन नङा होमबा? हिनजाव गोदाननि बे आथिं सुनाय समफ्राव बेयावथ' गाम्बारि खामफ्लाय फोर बाहायोमोन नालाय। होमबा बेफोर बुस्थुआ दंफांजों बानायजानाय माखासे बेसादफोरा जोंनि थाखाय गोबां बेसेन गोनांमोन। बेबायदिनो नोंथाङा दानि बुंथिलांबाय जेनेबा माबाखौ दंफां जि दानायाव बाहायनाय माखासे आगजुफोरखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायो बेखौ लानानै माखासे खुगा मेथाइ दङ बर'नि गेजे जेराव नोंथाङा खोन्थालांबाय नङा होमबा? थिग बेबायदिनो बे उवाल गाहेनखौ लानानैबाबो
मोनसे खुगा मेथाइ दङो जोंनि गेजेराव नङा होमबा?
हमना ला जोङो उवालखौ दुमब्रु दंफांजों बानायोमोन जानांगौ गोदोनि समाव हमना ला बे
हमला बे दंफाङा बेबदियोना बेनिखायनो बेसेबां थाब गाज्रि जायामोन जानांगौ आरो। आरो गाहेनाय एसे गिलिर जानाय जानांगौनि थाखाय जेन जों देनांगौ मुवाफ्रा थाब गेब्लेयो। बेखौ नायनानै जोङो साल सिरिफोरखौ बानायोमोन।
बेखौनो लानानै जोङो खुवा मेथाइ मोनसे मोननो हायो नङा होमबा? हमना ला दुम्ब्रु खावसानि उवालजों थाल थिरिनि गाहेनजों होनलायनाय
औ।
बेफोर मेथाइफोरखौ जों मोननो हायो नङा होमबा? बेबायदिनो आरो जोङो गोबां बाहायो दंफांखौ जोंनि गेजेराव गेजेर ससेयाव जोङो दंफांखौ मोनसे जिउ राहाबो सानना लादोंमोन नङा होमबा जोङो दंफां दाननानै फाननाय नङा होमबा जायनि गेजेरजों जोङो बादारि होननाय जोंनि बर' सोदोबाव दङो दा बे बादारिजोंनो जोङो गोदो गोदो बर'फ्रा दंफां दानोमोन। दंफां दाननानै फाननानै गाव गावनि जिउ राहा खालामना लायोमोन। बेबायदिखौ जोङो मोननो हायो नङा होमबा?
औ।
बेबायदिनो जोङो सानदो बावदियानि खोथाखौ जों रायखांनो हायो बिथांमोना जे हाजोआव दंफां दाननो थांनायाव माखासे गोबां जानाङि बुस्थुफ्राबो जाहैदों जाथायफोरा नङा होमबा बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो। अब्ला जों दंफाङा जोंनि बेफोरखौ नायोबा दंफाङा बर' समाजजों माबायदि सोमोन्दो दं बेखौ बेफोरखौ जों नुहुरजोबो आरो जेनेबा।
औ।
जों आं एंगारनो हायि मोनसे बाहागो दंफाङा जोंनि बर' समाजाव ना बेबायदिनो जोङो न' बानायनायफ्राव खुन्थानिफ्राय लानानै
औ जोङो गोलिफोर बानाय नङा हा बानाय औ।
बेबायदिनो गोबां बाहायजायोमोन आरो।
बेबायदिनो जोङो जिउ राहा महरै जोंनि ससेफ्रावथ' जोंनि समाव गोदो फाल्था होननाय मोनसे बुस्थु दंफां हाजोनिफ्राय दंफां लायनानै गोबां फाननायबो जादोंमोन। बेबायदिनो गावनि न'खर खुंदों गथ' गथायखौ
फरायसालियाव
बिजाबफोरावहाय फरायनो थाखाय थिनहरनो हादोंमोन। बेबायदि नो गोबां जायो आरो बनफोरखौबो जोङो न'खराव गायनाय गेजेरजोंबो जोङो गोबां फाननानैबो सोलिबोदोंमोन नङा होनबा गोदोनि समाव बेबायदि गोबां दङ।
नंगौ औ। आथिखालावथ'
बेबायदि गोबां सोलायलांबाय नङा होमबा? जोंनि गेजेराव गोबां दंफांबो गै सोला जोङो गाव गावनो दाननानै फोजोबना लाबाय। बेबायदि गोबां जाबोबाय आरो आरो बिनि गेजेराव नोंथाङा माबाफोर मिथिनाय दंबावो नामा?
अ जोंहा जोंहा बर' समाजाव माखासे मोनसे नुनो मोनबावोना मा होनो बेखौ। जोंनिया खैला सावनाय हुदा बेखौबो जोङो नुनो मोनो आरो औ दंफांखौ दाननानै माने खैला सावनाय बिदि नुनो मोनो आरो।
औ।
हाजोआव थांनानै माने खैला सावहैलायनाय बा दैमा दैसा खाथियाव बिदि खैला हाखर जावनानै खैला सावनाय बिदि गोबां नुनो मोनोमोन आरो।
नंगौ।
आङो माने बिदि खैला सावनायखौ गोबां नुदों आरो जोंनि खाथियावबो मोनसे दैमा दंङ नालाय बे दैमाजों दै देरबा माखासे दंफां-लाइफां माने दंफांफोर मुरा बिदि बायदिसिना बोहै बोफायो आरोना दा बे बोहै बो फानाय मा खालामो मानसिफ्रा हमथानानै ओमफ्राय उनावहाय दैफोर रानबा बा दंफाङा मोजाङै रानबाथाय खैला सावनाय बिदिखौ गोबां नुनो मोनदों आरो ओमफ्राय खैलाफोर सावनानै माने फानहैयो आरो बेनो माने बिसोरनि जिउ राहा बायदि आरो।
नंगौ।
गामियाव सावनानै टाउनफोराव बिदि फानहैनाय बेखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय दा आरो जोंनियाव गामि ओनसोलाव दाबो आङो नुनो मोनो आरो सम सम। जोङो मालाबा फुंफोरावनो बिदि गारि हमनो मानो फैबाथाय माने लामायाव लोगो मोनबोयो आरो माखासे सुबुं फोर जाय माने बन फाननानै जायो आरो दासिमबो साइकेलाव बिदि साइखेलसे साइखेलसे बन लानानै माने फुङावनो नारबोयो आरो फाननो फैयो बेफोरबायदि लाबोनानै फैनाय गोबाङानो नुनो मोनदों आरो आरो बेजों लोगोसे दिनो जोंहा औ बिदि दंफांनि बाहायनाय होननानै बुङोबथ' जोंनिया मा होनो गोदोनि समाव बिदि बा बाथोन देनो थाखायबो जोंहा थौसिफोरखौ बिदि लहाफोरनि बा मा होनो बेखौ बिदि बानायनाय नङामोनना दंफांफोरनिसो बानायनानै लानाय नुयोमोन आरो ओमफ्राय आथि बेखौ सोरनिबा सोरनिबा न'खराव नुयो आरो दंफांफोरनि जिहेतु माने बै गायहेन उवाल बेफोरबायदिनो माने दंफांनिनो थु सिफोरबो बानायनानै लानाय बिदिखौ नुयोमोन आरो जे जोंहा दं बिदि दंफांनि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला माखासे दंफांफोरखौ लानानै हमनानै ला जोङो गाम बारिनि बन गामबारिनि बन सुनो गोनांबाथाय माने गाम्बारिनि बनफोर खौहाय गोबां बेरोना बियो सावबाथाय बेरलाबायो बिनि थाखाय माने बन संनो मानसि गिलायलायनाय बिदिफोरखौ मिथिनो मोनो आरो बर' समाजनि सुबुंफ्रा मिथियो माने बबे बना बा माबायदि बबे गोरा बबे गुरै आरो बबे खौ मा मायाव बाहायनांगौ मा बनखौ मायाव बाहायनांगौ बेफोराव जोबोद माने आखा फाखा बा गोरों होननानै बुंनांगोन आरो। जोंहा ओ बे गामबारि बनफोरा गोबां बेरनायाव माने जिफ्रानो खामसिलायो आरो बेयाव बेजों माने ओंखामफोर संनो गोनांबा बिदि आरो।
औ ओमफ्रायो गोदोनि स समावथ' नुबोनाय जों नुबोनाय बायदिबा बै न'नि बेराफोरखौबो जोङो दंफांनि बाथामफोर
औ औ नंगौ।
बिदि बाथाम गुवार गुवार हानानै थबथा होनगोन नामा बेखौ औ बेजोंनो बेरा दुमोमोन नङा होमबा? गोबां दंफां बाहायबोदोंमोन आरो ना बर'फ्रा।
मा होनो बे थक्टाफोरखौहाय माबायाव बाहायना बाख्रिनि दांगुर बे बाख्रि गाहायाव बिदि होननाय बेबो बाहायनाय जायो नालाय